हेलौ
औ खोनादों दे खोनादों ना
हेलौ औ खोनाबाय नै दासो खोनादों
औ औ दे मानि सायाव सावरायनो
हेलौ खोनाबाय ना औ औ औ औ दे नोंथांआदि माबा मोनसे आंनों आयदा रायज्लायनो होननानै बुंदोंमोन ना
औ औ औ
मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा
दे होमबा दिनै जोंहा बे न'खराव फिसिनाय जिब जुनारा बेजों लोगोसे जों माबायदि न'खराव रांखान्थियारि हेफाजाब होयो बेनि सोमोन्दै नों एसे सावरायनायसै खोमा ना
अ जागोन दे दे
आं एसे जागायनानै होनि जाहाथे नोंबो
दे दे
सावरायफानो हायो दाथ' जोंनि गामियारियाव गोबाङानोथ' साख्रि बाख्रि बेबायदिया खम दं नालाय
नंगौ
बांसिन थांनानै थानाया जोंनिया आबाद आरो माबा मोनसे बेफारफोर मावनाय दा बेनि बेलायाव जोंनिया न'नि गुबै रांखान्थि लामाया जाहैबाय जिब जुनार फिसिनाय दा जिब जुनार फिसिनायाव औ दा जोंनिया अमा दङ बोरमा दं दाउ दं
दा बेफोरखौ फिनानैनो जोंनि जि रांखान्थिनि जेंना एसेबाबो मदद मोनो न'खर सालायनायाव एबा गथ'फोर फरायनायनि बाथ्रायानो जा दा कक्राझारनिफ्रायबो आं एसे मिथिनो लुबैदों माबायदि जोङो साबसिन खालामबावनो हागोन
औ जोंहाथ' बर' न'खर हिसाबै जोंनि बर' न'खरफोरा गोदोनिफ्रायनो अमा फिसिनाय दाउ फिनाय मोसौ फिनाय बोरमा फिनाय हांसो फिनाय बैफोर हाबाफफारिखौ गोदोनिफ्रायनो मावबोगासिनोखा आरो जोंनि न'खराव माइ टिफोल माल्टिपोल बिजनेस खालामो होननानैबो बुंनानै लानो हागोन जोङो माने मोनसेल' नङा जेनेबा अमा बा अमाल' फिया दाउबा दाउ ल' फिया माने बे मोनसे न'खरावनो अमा एसे दाउ एसे बोरमा एसे बेबायदि फियो आरो खायफाया बेखौनो माने बांसिन बिबाङै फिनानै रां खामायनो थाखाय बबेबा मोनसेखौहाय माने बांसिनै फियोब्ला बियो बिनि सायावबो जिउ खुंनायनि राहाखौ बेयावनो माने थि खालामनानैबो लानो हायो आरो दा जोंहा अमा होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखानो जोंनि बर' सुबुंफोरा जे अमाया बोसोराव खोनबेसे फिसा होयो आरो अमा खौ फिज्ञनानै बेसेबां रां आरजिनो हायो जोंहा अमाया बुन्दा आरो बुन्दि बासिनानै फियो खायफाया निया खालामनो थाखाय माने बुन्दि अमाखौ फियो बुन्दि अमाखौ फियोब्ला जोङो बोसोराव खोननै फिसा मोनो खोनसेयावनो अमा बिमा मासेनिफ्राय जिनैथा माब्लाबा जिबाथा गाहाम लागै मोनो
नोंगौ
अब्लाथ' जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो बेनिफ्राय आरो बे अमाया आथिखालावहाय दानि समावहाय बा रोजा ब्रै रोजा बेबायदि सोलियो। अब्ला खोनसेयावनो जुदि खमाव सबसे खमसिनाव हमनानै लायोबा जिथा अमा फिसा मोनोब्लाबो ब्रै रोजा मोनोबाबो जोहा ब्रैजि रोजाखौ मोनखायो नङा होमबा नोंथां औ आरो जुदि खोननै मोनबावोबा थ आरो खोननै जेनेबा अमा बिमा मासेया जोंनो खोननै फि सा होयो ब्लाथ' होनबाथ' ब्रैजि ब्रैजि दाइनजि रोजाखौनो जों मोननो हायो अमा बिमा मासेनिफ्राय बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे नों जोङो बुन्दा अमाफोरखौ मोदोम बेदर जानायनि थाखाय फियो बे दरखौ
औ औ
थ' जोंहा बरनि अमा होनबाथ' ज' गासिबो जाजोबखायो जोंनि बर' सुबुंफ्रा रावबो अमा बेद दर जाया होननानै बुंनो हाखाया माने बिनिखायनो अमानि डिमाना बिराद दङ' जोंनियावहाय माने अमा बेदर खालामनानै फानो बाबो माने गोबां रां मोनो आरो मासे अमायावनो नोङो बोसोरफायाव बेबायदिनो मोनगोना ब्रैजि ब्रैजिबा बिसिबांखौ मोनहैगोन आरो मासे अमा बुन्दा फियोब्ला। बेबायदि।
औ नंगौ थारैनो नोंथांजों बुंनाय बाथ्राया औ देनाय बुंनाय
नि रांखान्थिखौ सुंथानो हायो आरो।
औ थारैनो बे बाथ्राया सैथो। दा जों बेखौ आरो इनिसाय एसे साबसिन खालामबावनो हागोन नामा? बा जेरैहाय दाथ' जों मिथिगौ। गोनोखोआरि मुगा नालाय दा जों समजों लोगोसे खामानिखौ मावब्ला जों बांसिन मुलाम्फा नुहुरगोन आरो मोनगोन बायदिखौ नुहुरदों जेरैजाय जों दानि लाय लाइमोनफोरा बांसिनानो सरखारि साख्रिनि उन उन थांफायो। बे मोजांनि बाथ्रा जे सरखारि साख्रिब्लाथ' न'खराबो मोजां जायो। दा साफ्रोमबोथ' सरकारि साख्रि मोनजोबगोन बेबो नोङा नालाय दा बेनि सोलाय जोङो बिजनेसफोर मावनो हायो नामा दा दानिसो नोंथांजो बुंनाय बाथ्राया जे अमानि औ जोबोद मोजां जोङो अमाखौ फार्म खुलियोब्ला दा जेरैजाय बेजों लोगोसे जोङो दा जोंनि नख खरावथ' मासे मानै थायो बेखौ जोङो ओरैनो न' -न'खरनि खरस हिसाबै जाय बेजोंनो जोङो जिउ खुंनायनि दामा बानायो। दा जेरै एसे हायावनो जेरै बेखौ अमा फिनो थाखायथ' गोबां गुवार जागा नाङा दालाय
नोंगौ।
ओ बेवहायनो जोङो फाराम बानायनानै बेखौ नायनानैनो बे बेफारजोंनो जोङो न'खरखौ साबसिन खालामबावनो हागोन नामा आरो लोगोसे बोरमाफोरबो दङ'। बेजों बोरमाफोरनिबो बिजनेस मावनो हायो दाउनिफ्राय लानानै औ। मा बुंगोन बिनि सायाव नोंथाङा दा?
हायो नोंथां माने जोंहा बिनि सायावहाय सासे जाय बोरमानि फार्म खुलियो। बोरमानि आबाद होननांगोन जेनेबा बेबायदि खालामोब्ला माने सासे जाय खालामग्रा सुबुं बियो बिनि सायाव गोबां नलेज बा गियान था थाना ग्रोनांगोन सिगाङावहाय जेनेबा बोरमा फार्म खालामनो थाखाय माबायदि बारहावागौ बेखौ मिथिनांगोन आरो बोरमाया मा गांसो लायो माबायदि गांसोखौ लानानै मोजां मोनो आरो बिसोरो माबायदि समावहाय अबे जायगायाव थायो। आरो बबे समाव बिसोरनाव बांसिन बेमार आजार होयो‌ फैयो बेफोरनि थाखाय रैखा खालामनो थाखायबो बेहा बिनि सायाव गियान थानांगोन। आरो बेजों लोगोसे माने बोरमा या बोसोरसेयाव खोनबेसे फिसा होयो आरो खोनबेसे माने खोनसेयावहाय माबोरैसे फिसा होयो बेफोरनि गियान थानांगोन आरो। अबे समाव बा भेक्सिन होनांगौ। बेफोर बायदियाव अबे समावहाय बोरमाखौ फुङाव लांनांगोन। दुब्लियाव बेफोर बायदि खामानियाव बे बेनाव गासिबो गियान थानांगोन आरो माने गा अब्लासो नोङो सासे साक्सेसफुल फार्म खालामनानै मोनसे गावनि बेखौनो थांखि लानो हागोन आरो जिउनि
थारैनो नांगौ दा नोंथांमोननाय औ
आरो बेबायदिनो माने बिजनेस आरो साख्रिनि रुजुनायावहाय माने बेनोल' जे जोंहा बिजनेसावहाय माने सानफ्रामबो बिनि सायावहाय गावनि
मेलेमखौहाय बाहायनानै खामानि मावनांगौ आरो साख्रि होनोबा माने गुबुननि थिननायजों लेखाजों खामानि मावनांगौ जानायलाय जोंहा बेहाय गावनि मेलेमारिखौ बाहायनो नाङा। बेहाय जोंहा रिक्स होनाया एसे खम जायो नाथाय बिजनेसाव फालांगियावहाय बेफोरबायदि आबाद खालामनायावहाय जोङो गावनि मेलेमखौ बाहायनानै
सिमा माने बिनि खामायनायनि सिमाखौ बारायनानै लानो हायो। जेनेबा जि रोजा खामायनायनि अनगायै आरो गोसो जायोबा बेहाय बांसिन फैसा लागायबावनानै नैजि रोजा बेबायदि माने गोसो बायदि बिदि खामायनो हायो आरो।
औ औ
दा नोंथांजों बुंनाया बेनो नंगौ बाथ्राया सैथो। जे जेब्लासिम आबुं गियान गैया अब्लासिम जोंङो फालांगियाव जाफुंसार जानो हाया बेराम आजार नायनानै थारैनो बे नंगौ जों माब्लाबा समाव फालांगि मावनायाव मुलाम फाबो जागोन आरो मालाबा लसबो सोलिनांगौ बे मोननैखौबो जोङो बजबनो ह हाग्रोनांगोन अब्लासो सासे जाफुंसार फालांगिरि जानो हागोन होननानै आं सानो एबा जों समाजा नुबायबो दं। खारन दानि समावहाय जोङो गोबाङानो फालांगिखौ जागायो खिन्थु फालांगि खौ जागायनायनि उनावहाय बेखौ ओ जौगाहोनायाव जौगाहोनाय समसिम बेहा थोरजौ गैया जायो मानोना फालांगि होनना बुंङोब्ला समावहाय मालाबा मुलाम्फा जागोन मालाबा लसबो जागोन बे मोननै
नंगौ बेनि थाखायनो माने फालांगियावहाय मोनसे इंराजियाव होननानै बुंङो हाइ रिक्क हाइ प्रफिट माने जेसेबां रिगषक लानो हागोन बिनि सायावहाय कनफिदेन्स लानो हागोन रिक्स लानो हागोन अब्लासो नोंहा बांसिन प्रफिट फैगोन माने मुलाम्फा फैगोन आरो बेनिखायनो बिजनेसावहाय नोंहा सिमा गैया खामायनायनि रां आरजिनायनि नाथायबा जोंहा सोरखारि साख्रि एा सोरनिबा आन्दाराव खामानि मावोब्ला नोङो मोनसेखानाय रांखौल' नोंङो दान जोबनाय लोगो लोगो थामजि साननि उनावहाय बै रांखौ नों आरजिनो हागोन।
औ औ थारैनो बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनाथ' समाबो जाबोबाय। सरायनानै गोजोननाय मोनबाय जोङो उनाव सरायफिनसै नामा ना सम लानानै? जोंनियाथ' समा जाबाय नोंथांनिफ्राय आं गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय। आरो जानागौम थाबा आंनिफ्राय सनैबाबो खोथा मिथिबाय।
औ नों बिथांङा दे आंनो बे सुबिदाखौ होदों जे साव सावरायलायनो आरो नोंगौनिफ्रायबो आंबो एसेब्लाबो मिथिनो मोनबा बिनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
उननि समाव सावरायफिनसै बिदिब्ला ने
दे बिदिब्ला